खोनदो अ खोनादो दे।
हेलौ
अ हेलौ खोनायाखै।
अ अ दासो खोनाबाय उम दोङो ओरैनो जनानै बार जादों।
न'आवनो दंबा?
उम
अ आंबो दोङो र' ओरैनो मा मा ओंख्रि जाखो।
जोंहा माबा दालि खुथ्रा भाजा आलुजों। नोंसालाय?
जोंहाबो आलु भाजायानो ओमफाय ना बाथोन उम माबा दे जोंआ ओरैनो आसाम हिस्ट्रिफोरनि बागै एसे रायलायनि।
अ अ रायलाय जायो उम मा मोनसे माबानि बागै रायलायगोन।
बिदिनो दाइनेसटिफोरनि बागैनो दाइनेसटिफोरनि बागैनो रायलायनोसैदे ओरैनो थुलमुल मा थुलमुल इदिनो मा मा दायनासि दंसैमोनबा।
औ
जानला मोनला रायलायनोसै ओंखायनो।
दा नुबाथाय मिसथि दङ। इसटि दोङो दोङो मायबा माबि दोंसोयो। माखासे मानि
इफोरखोनो रायलायनोसै।
उम उम जायो उम दे नों बुंग्रो बाहाय।
दान'बा डाइनास्टियानो जोंनि माबानि आसाम हिस्ट्रिनि फार्स्ट डाइनास्टिमोन खोमा न'? दान'बा डायनेस्टियानो उम माने इ दान'बा डाइनेस्टिखो जे गायसनदोंमोन महिरंग' दान'बा
उम उम।
इसोर अ' महिरंग दान'बानो फार्स्टमोन ओं।
अ' एसोरनि जेबो रिटेन माबा गैया आरो खिन्थु मानसिफ्रा माबायो आरो फोथायो आरो जेनोबा।
जेबो रिटेन हिस्ट्रि गैया आरोना ओंखायनो इसोरबो उम माबानिफ्रायसो उम, बे आहम माबानिफ्रायसो दंखोमा ना हिस्ट्रिया? इसेनोथ' बे ओसुर बोरमोन इफोरनिथ' जेबो माबा अ' बोरमोननिफ्राय दों।
बरमनिया दोङो बरमनिफोरा दोङो।
अ बर्मन डाइनेस्टिफ्रायनो फार्स्ट लिरनाया दं खोमा ना?
उम उम।
माने बर्मन डाइनास्टिनिफ्रायनो हिस्ट'रिकेल डाइनास्टि खोमा ना?
अ। बिसोरनिखौबो होनो होननाया खिनथु आंबो आन्दायो उम। बिसोरनिखो इसे मे माबा मिट बायसा बुङो आरो माबाखौ दान'ब दान'बफोरनिखो जेनोबा मिटआनो होननांसिगोन इखो खारन रावबोथ' दा प्रुभ खामनो हाथ'या नाय जेबो माबा गैया इसोरनि रिटन डकुमेन्ट गैया ओंखायनो बुङा थेबाबबो माने दङोमोन होननानै
उम नोंगो नोंगो।
बि कामाख्याखौबो थ' माबानिखौ नरखासुरा बानायदो होननानै बुङोना?
अ' ओं ओं माने फार्स्टआव बानायग्राया सोरबा मायबा नाममोन र' इनिबो एसे ससे हिस्ट्रि दङथ' ना?
नरनारायनखौ होनोमोन नामाथाय ना इरि नङा नङा नरखासु रा बानायो फार्सटआव नरखासुरखौ बानायदो होन्नानै बुङो इनि उनावसो नरनारायणसो रिभिबिल्ट खाल खालामो खोमा बिदिसो मोनाय बायदि गोसोआव दं आं।
अ अ ओं ओं। नरनारायणआ माने रिबिल्ट खालामफिनदो बे
अ अ नंगौ दे।
मोन आरो फार्स्टआव ओइ कामाख्याखौ गोसथोयोमोन नामा होनो आरो?
अ इदि इदि स्तरि उम।
देबिखौनो माने देबिखौनो हाबा खालाम नो लुगैनानै सिरि बानायदो होनलायनाया बेसेबा ओमफाय दाउला गिसिबिनि सिगां औ ओमफाय
दाउलाया गिसिबना होननानै माथो इखौ होस दाउलाखौ होसो होसोनो ओइ ओइ माबा खिनियाव जे गौरिपुर खिनियावदि मोनसे सख दङ ना इखिनिखौ इखिनियाव माने दाउलाखौ दानदोंमोननो नर सुरा ओमफाय बेनि थाखायनो इखौ कुख्रा खाटा ना मादि, होननो खोनादोंमोन उम कुक्रा खाता नामा?
उम दिनो बुङो दसन मानसि
उम खिन्थु जायगाया दं मारोना ना दंमारा आं माने मिथियाखै इखौ दङो खोमालै ना?
एबे जायगाया क'क्राकाता होनाया दङ होनो माथो ओथिंनो,
ओंखायनोथ' खोनाफेराखै आं माने होननाय रावखौबो बे अबावबासो एसे खोनोम खोनाज्रांदोंमोन आं बिदिखौ कुक्राकाता होननाय दङ होननानै
दङ होननो मानसिफोरा खिन्थु आं बारा मिथिया औ
नरकासुरखो ओमफ्राय सोर बुथारदोंमोनलै,
माबाया मा मोनो इखो र' र' बेसां फैलायलाङालै मानै
माबाया बुथारदोंमोन खोमालै कृष्णआ
कृष्ण नङा नङा ओ बानासुर ना मामोनथाय, बारासुरमोन खोमालै,
बानासुर माबा कृष्ण बायदिसो गोसोआव
कृष्ण नङा ओमहो
माबार कृष्ण'आव बुथारदोंमोन बायदिसो गोसोआव दंमोन नङा खोमालै होनोमबा,
ओमहो बानासुर बायदि गोसोआव दङो आं मायबा बिदिनोमोन दै, एसे बावगारबाय आं थि कनफिउस जायो बेफोरखौनो माने गोसो मा
अ नङा दे नङा ए आं माने सोरबा बेलेग सानबावदों आरो नामखो
बानासुरनानै जानांगौ बायदि मोनदों आङो,
माबायाथ' नरकासुनि फिसाज्लाया सोरमोनबा इखोबो बावबावबाय आं नरकासुरनि फिसालाया,
नरकासुरनि फिसालाया सोरमोनथाय, फिसाला हाबा जादो इयो,
मिथिया जायखिजाया नरकासुनिबो फिसााज्ला मोननाय बायदि मोनदोंमोन आङो, उम जाय सो इखो जि माबाया अर्जना ना मा बुथ बुथार लायदोंहोननाया,
अ गोसोआवनो गैला आं एकदम कनफिउस,
जोबोना बायदिनो कनफिउस,
बेनिखौथ' बांसिन दा आङो खारन इनिखौनो उम, बेनिखो नायफिनबावाखैसो बांसिन माने दान'बाफोरनिखौ आरो बारा फैया नालाय इसिनिया ओंखायनो माबाफोराव नायनानै थाङाखै,
बिसिन फैनो नागिरो ना?
उम बिदि होननानै आं नायबाय थायोना जोङो होमबाबो इखौबो थु जाजोबोसो
ओइ ओइ नेटदावदि खनसे बर'नि सोरबा इदि राजाो होननानै सों कुइ फैदोंमोन जे,
मा होनदों?
ओ बर'नि जोबथा राजानाया बिदि मायबा मोनसे राजा होननानै कुइसन फैनायालै,
औ बर'नि जोबथा राजायालै ओं दङ दङ।
ओमफ्राय सोर मोनथायो गुगोलाव ननायागिरबाबो मोना माथो।
इराग्दाव आ लाय मा जाखो उम
खिन्थु माबायाव राजा दं गैयामोन।
नङा नङा गबिन्द चन्द्र बुङो ओरैनो इरागदाव होनोमोन जोंनिफ्रा खिन्थु मा होनो इखौ गबिन्द चन्द्र
अ माने मोननै ना माइआ ना
इरागदावबो होनो गबिन्द चन्दम।
अ अ।
दा हायासै बावसो आं इख' माहायबा बेलेगसो होनलाबायदों आं इखोनो माने कनफिउस जाजोबदोलै आसाम हिसट्रि गै इ टाइमाव फरायज्रांदोंमोन ना ओमफ्राय ओइ माने माबानि ओ मानिबा लास्ट्रा जागो सोंनाय बायदि मोनदोंमोन आं।
अ अ इनिफ्राय र बानासुर आरो माबानिखौ आं एसे कनफिउस जाबाय। सोर खासे बाना आं आरो बानासुरखौसो माबाया बुथारदों बायदों कृष्णआ ओमफ्राय सोर खासेया दा कनफिउस जाबाय आं। मानासुर नौकासर। नों जे होनदों दहायो बानासुर सोरखौबा ओ नरकासुरखौ जि कृष्ण आ बुथारदो होननायालाय
नरकासुरखौ कृष्णआ बुथारदोंमोन खोमालै।
नंगौबो जानो हानाय आं
र' र' आं नायनि एसे नायफिनि र' आङो।
मानास ओइ मोनसे बिदि हारि हारि हारा ना माबा इदि माबा जायाखैमोन होमबा।
ओ
कृष्ण आरो माबानि गेजेरावलै मा होनो इखौ शिब'नि गेजेराव बिनिया सोर सासेयामोन?
शिब'नि गेजेराव
शिब' आरो कृष्णनि गेजेराव
माबानस शिब' आरो कृष्णनि गेजेराव नङामोन खोमा इयो सोरबा सासे राजा आरो कृष्णनि गेजेरावसो जादों इनि फिसौलाया सोरखौबा
नंगौ नंगौ खिन्थु खिन्थु नङा खिन्थु माने इनडाइरेक्ट बे माबाखौ बि जाया गाव गावनि जानानै नांनो थाखाय बे माबा
अ सिब'खौ इयो माने जायजों फुजियो इजोंनो फैयोना इयो।
अ बेखौ गोसोआव थागासिनो आं अ इदि जादों इखौनो माने सिब' आरो माबानि दावहानानै हरि हारा दावहा होननाया। बिखोनो होनो बे तेजपुरनि अ तेजपुरनि जि घटना जा दोंमोन माने इयाव तेजपुरनि माबा जानायाव बिसोर खानैजों हारिहारा दावहा जानायावनो बे तेजपुर राव तेजपुरनि नामा थादोनो माने सब नांलायनानै दावहायाव जेनेबा थै गोजा जाजोबाय ना। ओमफ्राय ओंखायनो ओंखायनो तेज
माने इ जायगायाव जादोंमोन आरोना।
जानायखायनो माने थै गोजा जाजोब्बाय इदिननिफ्रायनो माने तेजपुर जाबायलै।
अ।
बे बेखौनो आङो माने कनफिउस जादों नरकासुर ना बानासुरमोन
नरकासुराथ' जाखानाय नङा नरकासुरखौ फार्स्टआवनो कृष्णआ बुथारखायो माने।
नंगौ गोसोआव दङ नोङो नोंगौ खोमा दे होमबा
आं माबागोनन नरखा सुरखौ बुथारनायनि थाखायनोथ' बे माबाखौ कृष्णखौ बिदि होन माबा होन होनो मोन र'
अ माबाया मा होनमोन र' ओम र' र' र' मोनसे माइबा नाम होनोमोन। रयखौ इखो बुथारनायनि थाखाय। हेल' खोनायाखै?
मा होनदोमोन?
हेल'
अ हेल' खोनायाखै?
अ खोनादों।
अ मा होनदोंमोन?
माइबा होनोमोन बेखौ मुरारि ना मायबा होननाया नामा?
मुरारि अ इदिनोथ' माइबा होनोमोन
सोरखौबा बुथारनायनि थाखाय मु रारि होनोमोन र इखौ। उम उम आं दासो गोसोआव फैदों‌ इखो मोनसे एखौ नोथ' होनो नामाथाय।
इनो जानांगौ खि जानिबा। बावजोब्बाय आङो सब। हेल' दे होमबा दोनथ'सै। ओइखौ मा होनदोंमोन नोङो तेजपुरनिखौ ब्लाड
दा सिति अव ब्लाट।
औ एसे नायनांगोन र' फैयोना इयो?
दे होमबा गाबोन रायलायसै ओम दे।